नोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरा ओ फिसिनाय लाथा ए म्फौनि सायाव एसे नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथां
अ नंगौ नोंथां थारैनो लाथा एम्फौ- थ' जोङो गोबाङै जोंनि जायगाफोराव नुयो फिसिनाय बेला टाइमखौ
औ
फिसिनो थाखाय आं नुफेराखै बेदि माने मा रोखोमै मोजांङै माने मिथिया नोंथाङा बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ औ नोंथां हागोन ओ जेरै जोंङो ओ ला था एम्फौखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोबाय था थाखानाय आरो जेरै फिनानै आ सि जोम दानानै गावनि आथिंङावनो ग सं ओ सुंथानो हानाय मोनसे राहामोन आरो गोदो गोदाय ओ बर' आइजोफोरा फिसिबोखाबाय थायोमोन आरो जों दासिम गोबांखौ जोंङो फिसिनाय नुला ओ थेवबो जोङो ओ साफा सानैनि न'खराव जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंङो लाथा एम्फौ फिसिनोबा गिबियावनो जोंनो जोलैनांगोन नालाय जेरै ओ बि यो थावख्रि जायो ओ आ थावख्रि जायो ओ जेनेबा बियो गोजा गोजा जायो जायो आरो नोंथां बेखौ जोंङो फिथोबाव थागोन नालाय बे फिथोबखौ जोङो बिजिजों सुनानै जोङो बेखौ आलायना दोनगोन बिनि उनाव बियो ओ सिख्रि महर मोनगोन बेनि उनाव जों बेखौ सियाव बासथाब होना दोनगोन आरो नोंथां जाहाथे थे बियो आ फिसा फिसा औ बिदै दैयोब्ला बियो ओ सियाव बासथाबनानै थायो आरो जेब्ला बियो आ आ बिदै दैगोन अब्ला बे बिदैखौ सियावनो दोननाय जागोन बिनि उनाव बियो फिसा फिसा फिसा एम्फौ ओंखारगोन आरो बिदि आ बिनि बिदैनिफ्राय आरो नोंथां ओ जेब्ला बियो गोरलै औ जे-जेब्ला बियो गोरलै एम्फौ नालाय ओ गोरा बिलाइ जानो हाया या बि ओ बिनिखायनो जोङो जेरै इन्दि बिलाइनि गोरलै बिलाइ खिलि दाननायखौ जोङो ओ बे आगस्रा गोरलैनो होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो औ औ औ बिनि उनाव बियो एसे राहाङोब्ला देरोब्ला जों बिनो जेरै इन्दि बिलाइ गोरा ओ थारु ओ थारुं बिलाइ थालु बिलाइ लाइ ओ रोमिस ओ बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो बेनो जेरै जोंङो बेनो होनो थाखाय ओ औवा सां औवानि सां गायनानै जोङो जेरै आगसा बिलाइफोरखौ जोङो बेयाव आ आलाय आलाय ओ दोननाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बिनो होनो थाखाय औ बे आगसा बिलाइखौ जोंङो ओ मोनसे मुथा खानानै बेखौ जोङो सु नानै आरुजों ओ सुनानै मुथा खानालागोन आरूंजों बिनि उनाव जोंङो आलाइ आलाइ नाय बै गायनाय औवानि बैसाङाव दोनगोन आरो बिनि उनाव बियो ओ गोदोर जागोन आरो जेब्ला बियो गोदोर जागोन अब्ला बेयाव इन्दि बिलाइयाव बियो बासथाबनानै जानो हानाय जागोन आरो आरो नोंथां बिनि उनाव बियो औ औ जेब्ला बियो गोमोन फैनो जागोन अब्ला बियो ओ गो-गोजा ओ जेनेबा गोमो गोमो जागोन आरो आरो नोंथां बिनि उनाव बिनि ओ खिनाय हासुनायफोरा एसे खम जागोन आरो बियो गावनि जानाय आदारखौबो ओ खमाय लांगोन जानाय नङा बिनि उनाव बियो जेरै ओ बैसांङाव खाना दोननाय आकस स्रा बिलाइनि खर' साखि थां दावखोलांबाय थागोन आरो जेब्ला बियो मोनबाय नालाय
बिनि उनाव जों बेखौ फिथोब खाहोनो थाखाय जेरै ओ औवा बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ गोरान थख्रियाव दोननानै जोंङो ओ बेखौ ओ दोननाय जागोन आरो जाहाथे बियो ओ गावनि खुगाजों ओ ब ओ दिरुं बहननानै सिथोब थोबो आरो नोंथां
अ बिनि उनाव जोङो आ बेखौ आ गोबां बेसेनाव जोङो आ फानो हायो आरो नोंथां बिनि बेसेना गोबा बे बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रै अनला बेजों जोङो जानो हायो आरो जेरै अनलाजों जानो हायो ओ थास' बिथ जेरै जों जानो हायो जोङो बेख
बिनि उनाव जोङो ओ जेब्ला बिनि आक्सा ओ जेब्ला बियो ला थाया फिथोब थोबो अब्ला बिनि फिथोबखौ जोङो ओ जिरनानैज जोङो ओ ब ओे लाथाखौ जोङो आलादा खालामनाय जायो जेरै बियो ओ आथावख्रि जागोन अब्ला बियो गोजा गोजा महरनि जागोन आरो बेखौ जोङो ओ गोबां बेसेनाव फाननाय जायो आरो नोंथां जेरै बे फिथोबखौबो जोंनि बर'फो ओ फोरखौ जोङो गावनि आखाइजोंनो बर' आइजोफोरा दानानै लानो हायो आरो बे फिथोबनिफ्राय जेरै जोङो फिथोबखौ ओ दिरुं ओ जेनेबा दख'ना दानो थाखाय जों फिथोबखौ गिबियावनो सदा होनानै रुग्रोना लानांगोन आरो नों थां बिनि उनाव रुग्रोना लानानै जोङो बेखौ ओ एसे लामस्रोना दोननांगोन रा ननो थाखाय बेनि उनाव जोङो बे थि गना माबानानै जोङो ओ फिदिं बेनि उनाव बिनि ओ दिहुननाय थावख्रि। जों औ बहननाय दिरुंखौ जोङो जोंनि बर'फोरनि बर'फोरा गनि आ आखायज बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो ओ दख'ना फास्रा ओ गाननाय सि जोम दाना लानो हायो आरो। जेरै जोंनि बर'फोरनि समायना रमायना ओ आगर होनानै जेरै रै ओ जेरै दाउसा मोख्रब आगर फारेव मेगन। थाइगिर बिबार दिंखिया बिलाइ आरो बोग्रि बिबार थाय गिर बिबार बेफोरखौ जोङो ओ जोंनि बे इन्दि जिनि दख'नायाव जो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो समायना रमायना एरखांनानै जोङो दखना फास्रा बेफोरखौ जोङो दाना लानाय जायो आरो बे
नोंगौ नोंगौ जोंनि जायगायावबो बिदिनो औ नंगौ नोंथां बिदिनो। जोंनि जायगायावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदि इन्दि जिफोरख
औ औ।
माने इन्दि सि बानायनानै गाननायफोरखौ नुनो मोनो बेफोरखौ इन्दि जियाथ' जोंनिया नोंथाङा बुंबाय बायदि रोखो रोखोमनि गाब जेनेबा हाजो आगर जों बिदिनो मिथिंगानि बायदिसिना जिब जुनारनिबो आगर होनानै जोङो दानायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो बे गोबां रोखोमनि गाब जायो जेनेबा गाब खौ जोङो गाहोनो हायो बे गोजा गुफुर। गोथां बायदि रोखोमनि बायदि आरो बेफोरखौब थ' जोङो बाजारफोरावबो फाना माने फालांगि मा रांफोर आरजिनो थाखाय जोङो।
औ औ।
स' बेफोरखौ औ जों। गोबाङैनो न'फोरावबोथ' इन्दिफोरखौ फिसिनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां औ जे इन्दिखौ जोंनि जायगायावथ' गोबाङै एवनानैबो जानायखौ नुनो मोनो थाद एवनानै आरो लोगोसे जोङो बिदिनो अनला ओंख्रि खौ जोङो होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो अनला खारैयाव जों एवफ्राननानै होबाथाय बेयो जोबोद गोथाव जायो जानो आरो जोङो बेफोरखौ बायदिसिना- ओ रेस्टुरेन्ट
औ
बिदिनो फुजाफोरावबो जेनेबा बिदि जोंनिया दखानफोर थायो बैफोर दखानफोरावबो जोङो बेखौ जानाय नु नुनो मोना आरो इन्दि बे जेनेबा लाथा एम्फौ ना लाथा एम्फौनिफ्रायनो जायो बे लाथा एम्फौखो जोङो जेब्ला जायो बिदिनो जोङो हमना लाबाय जोङो गामिफोराव थाबाथ' जोंनिया सेरेब जखाय बायदिफोरखौ मोन यानो जेब्ला जोङो सेरेब जखायदों जायो बै लाथा एम्फौखौ अब्ला जोंनिया निस- साया बारा नाङो होननानै जोंनि मानसिफोरा फोथायनाय दङ आरो बिदिनो जायोबो बियो औ नोंथां बिदिब्ला जोङो बैफोर लाथा एम्फौ लाथा एम फौखौ जोङो जानायजों लोगोसे बेयो बायद दि जेनेबा जोङो गाननो थाखाय जि बेफ फोरखौबो बानायनायाव जोबोद मदद होयो थारैनो जोंनि गामि
नंगौ नोंथां औ औ औ औ औ
नि जायगायाव गोबाङै नुनो मोनो नामा बिदि ओ लाथा एम जिखिनि खुन्दुं ओ लुनायखौ
औ ओ आवगायनि दिनावथ' जों गोबांखौनो ओ थावख्रि लुनायखो खो जोङो नुनो मोनोमोन ओ दानि जुगाव जोङो एसेबां नुनो मोनला आरो साफा सानै या दा लुयो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जेरै ओ फिथोबनि फ्राइ जोङो बहननानै ओ लुनाय जायो आरो जेरै जों आवगायसो आंगाङावनो बुं बुंलांनाय जेरै फिथोबनिफ्राय जोङो फिथोबखौ जोङो गिबियावनो सदा होनानै रुग्रोना लानांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै एसे लामस्रोना दोननांग गोन बिनि उनाव जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै ओ थावखि गनाव सोनानै जोङो बेखौ फिदिं फिदिं नायदाव नायदाव ओ जोङो बेजे बहननानै थावख्रि लुगोन आरो नों थां बिनि उनाव बेखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा आखाइजोंनो ओ दारिमिन सालि ओ सालि सारियाव लांनानै ओ सि दानाय जायो आरो नोंथां जेरै ओ सलखुसि बेथ' जोंनि बर'निफोरनि मोन जे मुंदांखा ओ सि दानाय दारिमिन नालाय बेफोराव जोङो ओ लांनानै ओ बेफ खौ दानाय जायो आरो नङाब्ला जोंनि न'फोरावनो थानाय ओ जेरै साल साल बिबदोंनो जोङो दानाय जायो गोदोबो जोंनि ओ आजै आजौ मोना बेफोरजोंनो दाबोबाय आरो नोंथां
ओम
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो सि दायो जानांगौ नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि बिदिनो गोबां इन्दि सिफोरखौ जों दानानै गाननायफोरखौ नुयो न'फोरावनो बे बेफोर दानानै गाननायखौ नुनो मोनो
औ औ औ औ नोंथां होमबा जोंनि दिनैनि ओ बर' फोरनि लाथा एम्फौ फिसिनायनि सायाव रायज्लायनाय समा एसेनोसै नोंथां ओ आ आरो नोंथांजों आ रायलाय रायज्लायनो मोनफिनगोनखौ आसा थिबाय नोंथां गोजोनथों नों
नंगौ नोंथां गोजोनथों नोंथां
औ